औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ नोंथाङा दायो फ्रिना? अ अ थांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो बे दास सावरायनो ओ लादोंमोन उमफायनों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे ।
औ औ जोना होनबा टपिकआ जादों दानि आरो गोदोनि मुगाफोरावहाय माबायदि रांखावरि आरजिनायावहाय ओ रांखावरि आरजिनानै ओ गावनि जिउखौ सुंथाबोयोमोन । बिनि सायावहाय ओ नोंथाब फंनैसो बुंफोरनानै होदो ।
आतसा आतसा ओरैनो आं थ' एसे बड' कमिउनिटिनिफ्राय बिलंस खालामो नालाय दं थ'अब्ला आं जोङो जोंनि ओ ओनसोलजोंनो लोब्बा लाखिनानै नङा होमबा? गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि फरिबेसयै माबायदि फरजायै आ रांखावरि आरजिनानै गाव गावखौ दैदेनलांदों नैबेनि स बेवहाय आं नोंथांनो माने सुंथाइबाबो फोरमायथिनोसै । जिहेतुनाखि नोंथाङा ओ सोंबाय जाथे थ बुंनो थाङोब्ला गुबैयै जोंहा जोंनि बर' माहारिफोरा फ्राय साख्रिया एबा ख्रि मावनानै जाग्रा नङा आरो नङा होमबा मिथिंगाजों मोजां मोन नानै मिथिंगाजों गोरोबनानैनो माने जोंनि बर' माहारिफोरा रायजो जाग्रा मोनसे मोजां मोनग्रा हारि आरो ट बे हिस साबै मिथिंगानिफ्राय जिफोर मुवा बेसाद मोना मानो बैफोरखौनो बुथुमनानै जथायनानैनो माने जोंनि बर' माहारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय जाबोबाय थादों आरो सोलिबाय थादों आरोखि फोर दा सिगांनि समावहाय गोदोहाय माने रांखौहाय बा फैसाखौ जोंनि माहारिनि सुबुंफोरा गोनांथि दं होननानै एसेबांखिनि सानाखैमोन आरोना जास्ट मोनजाबानो जायो थांना थानो मोनबानो जायो नैबे मोनसे साननायजों बिथिंजों माने सोलिबोयोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय खिन्थु आथिखालावहाय बिनि उल्था जाबाय माने सोलायबाय जे रांखान्थिया सासे सुबुंनि जिउआवहाय बेसेबां गोनांथि दं आरो माबायदि गोहोम खोलैयो नैबेखौ माने दा आथिखालावहाय बुजिबाय बेनि गुबै मेन जाहोनानो जाहैबाय मा जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो बे जिनिसखौ जों मोनदांनो हाबाय आरो गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोनाहा रांखान्थिनि गोनांथिखौ जेबो बुजियामोन मिथियानोमोन माने दा बै हिसाबै रांखावरिया जे माबा मोनसे खामानियाव मोजाङै बाहायजायो बा रांखावरिया जे जिउ दानायाव गोनांथि दंथारो नैबेखौहाय माने सानाखैमोन आरो दा थेवब्लाबो बिथांमोननि जिआव जिफोर नांगौ जायोमोन एफा एनै आ रांखावरि नांगौ जायोमोन बै बेफोरखौल'नो बिसोरो एसे एनैखौ बुथुमनानै सोलियोमोन आरो खिन्थु दानि दिनावथ गुथाय गासिबो रांखान्थिनि गेजेरजोंसो जाजोबलांसै नङा होमबा नों जेखि खामानि मावा जेखि साना जेखि मावा गासिबो माने फैसा फैसानि गेजेरजोंसो जायो आरो थ बे हिसाबै ओ गोदोनि दिनावहाय बेखौ इम्परटेन्ट सानाखैमोनब्लाबो नै दा माने इम्परटेन्ट सानदों आरो दा बेनिखायनो आथिखालाव माने बे फैसा खामायनाया ओरैबायदि मोनसे ओ स्पिदै गोख्रैयै खारबाय जे माने जाय जेरै हागौ ओरैनो माने खामायसै आरो दा जेरै जों दा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो फिसा फिसौ खामानि नङा होमबा नागिरनानै मावसै ओरैनो सोरबा सोरबा आबाद नि गेजेरजों बुथुमसै नङा होमबा आरो थिग बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा बेफार फालांगिनि गेजेरजों बुथुमसै बिदिनो माने गोबांथार सुबुंफ्रानो माने गाव गावबा गावनि आदब खायदा नङा होमबा बैफोरनि जुनै माने आथिखालाव बुथुमनोसै आरो माने दा जेरैबायदि आ गोबांथार सुबुंफोरा दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो रां खामायो नङा होमबा बे दाउ अमा फिसा फिसि फिसिनायाथ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आ बर' सुबुं समाजाव दंखायोआनो खा नङा होमबा अमा फिसिनायनि गेजेरजों जि थायफा थाइनै ओमफ्राय दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जि गरफा गरनै रां मोनो बैजोंनो माने जोंनि न'खरा सोलिबोयोमोन आरो दा बेसेबां दिन बेसेबांथो बे दाउ अमा फिसिनायनिजोंल ओ सोलिबाय थानो जेरावनोखि माने क्राइसिस जाय बुस्थुआ माने आंखाला नुजाथिबाय नङा होमबा बै आंखालखौ फोलोमनो थाखाय आ गोबांथार साननो गोनां जाबाय ओमफाय नाजानायनि गेजेरजों नै दिनैनि दिनावहाय मा खालामसै गोबांथारानो ओ जोंनाथ' माइ आबाद मावोमोन जों गोदोनि दा बेै माइ आबादनि सोलायैखौ जों आथिखालावहाय गोबांथार फिसा फिसौ आबाद मावनानै माने सोलायलांबाय थायो आरो दा औ औ दा बे हिसाबै नायोब्लाथ' बेखिनिखौ जोङो नु गुरनो मोनो आरो दा नोङो फैसा खामायनोब्लाथ' माने खालि नों मोनसेल'खोथा साननानै मोनसेल' सानबाय थायोब्लाथ' जाया नङा होमबा साख्रि लायोबाल'नो जे जों रां खामायनो हागोन बे नङा माने दा बेनिखायनो रांनि गोनांथिखौ आथिखालाव गोबांथार मोन दां मोनबाय दा बे हिसाबै राङा जे मानसिनि जिउआव गोबां इम्परटेन्ट बा गंसे न'खर सालायनोब्ला जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा नैबे हिसाबै जायफोरानोखि साख्रि गैया नङा होमबा जायनि न'खरा माने सोलिनो थाखाय गोबां ओ गोब्राब जायो नैबेसोरनि बेलायावहाय माने आथिखालाव मा खालामो दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसेयैनो आरोबाव मानो सोरबा सोरबा बेफार फालांगि खालामो गुबुन गुबुन सोरबा सोरबाया आरोबाव मैगं थाइगंनि खेथि मावो नङा होमबा आरो थिग बे बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि दिनावहाय जोंहा मामोन हाजिरा खामला मावनो थाखाय सुबिदा गैयामोन सावरि बादालिजोंनो दिन थांलायोमोन दिनै नोंनि नआवहाय माबा मोनसे खामानि दंबा आंबो नोंबो जजालायनायनि गेजेरजों सावरि बादाल जालायनायनि गेजेरजों खामानिखौ फोजोबना होयोमोन थिग बेफोरबायदिनो आंनि नखराव दिनै मावदोंबा गाबोन आमोखानि नखराव थांनानै सावरि बादालिनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो माने खोम माने मावलायनाय जायोमोन आरो नङा होमबा खिन्थु आथिखालावहाय रांखावरिनि दिमान्डआ जे बांबाय नङा होमबा? गोबांथार नांगौ जानानै फैबाय फैसा थाखाया थ' नैबेखौ बुजि मोननानै आथिखालाव मा जाखो दा मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ जोङो हाजिरा हुजिरा बिनि गेजेरजों जोङो मावलायसै आरो नङा होमबा ओरैनो सावरि बादालि जालायनाय बे जोंनावहाय गोमालांबाय दा गेलि नङा होमबा दा नैबेफोरो गासैबो सोलोंनाय जादों होनना बुङोब्ला रांखावरि आरजिनो नाजानायनि जोहै जाहैदों आरोखि थ' आंनि मोनदांनायाव आंनि बुजिनायावहाय गोदोनिफ्रायनो दासिम रांखावरिनि जि खामायनायनि आ लामा बैफोर लामाया माने गाव गावबागावनो माने अटमेटिकेलि नागिर नागिरनो माने नै बिदि गुवार गुवारै जालांगासिनो दं आरो थ' नोंथांनि बायदिब्ला आ गोदोनिफ्राय नै दासिम जेरैबायदि रांखावरि खामायनाया नङा होमबा गुबुन गुबुन जाबोदों नङा होमबा? नैबेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
जोंनिया रांखावनि आ रांखावरि आरजिनायावहाय गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि समफ्रावहाय जोङो ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो रांखावरिफोरखौ जोङो ओ आरजिनो हायोमोन जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि ओ बिमा ओ जेरै बिमा बिफा बेफोरो माने ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो ओ रांखावरिखौ आरजिनो हायोमोन ओ जेरै ओ बर'नि ओ‌ हौवाफोरा जेरै हाजो हालायाव बन लायनानै बन फाननानै सो ओ रांखावरि खौ मोननो हायोमोन आरो ओ बर' आइजोफोरा ओ गोबां हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं नागिरनानै आरो नाहा मैहा थांनानै आ बेफोरखौ फाननानै फाननायनि ओ गेजेरजोंसो रांखावरिखौ मोननो हायोमोन आरो लोगोसे ओ ओब गोबां रोखोमनि ओब बर' हौवाफोरा ओ जेरै सेन, खबाइ ओ बायदि बायदि जेखाइ, खबाय बायदि बायदिफोरखौ हेबनायनि गेजेरजों बेफोरखौ फाननानै रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोमोन। ओ बेफोरनो ओ गोदोनि फाय सोलायनाय। ओ दानि मुगायावहाय गो गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो आ दानि मुगायाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ बायदि बायदि गारि सलायनाय नुनो मोनो। जेरै ट'ट' सलायनाय अट' सलायनाय बास आरो ओ गोबां रोखोमनि गारिफोरखौ सालायनानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो लोगोसेयैनो ओ गोबां रोखोमनि बेदर फिसा दाननानै ओ ना दाननानै अमा दाननानै ओ बयलार दाननानै बेफोरबायदि गुबुन राहायै जोङो ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो ओ लोगोसेयैनो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो दानि मुगायावहाय गोबां ओ रां आरजिनो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बानलुनि बागान आरो साफातनि बागान आरो मैगं थाइगंनि बागान आरो गय बिफांनि बागान नारेंखलनि बागान आरो जाग्रा फिथाइ सामथायाइनि बा गान बेफोरबायदिखौ बानायनानै जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ गोबां रां खामायनो हायो। ओ आरो दानि मुगाफोरावहाय ओ गोबां ओ आरो दानि मुगाफोरावहाय जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो गोबां ओरां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ जोङो फेसबुक ओ इउटुब इन्सटाग्राम बायदि बायदिफोरनि गेजेरजों मोनसे ओ भिडिय' थामजि सेकेणड ओ से मिनिट बेफोरबायदिनि ओ भिडिय' मोनसे हगारोब्लानो जोङो ओ रां खामायनो एबा ओ डलार होननाय मोनसे हाबो। बेजोंनो जोङो ओ रां मोननो हायो। लोगोसेयैनो ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मावनाय दांनाय ओ जेरै थिखादार मावनाय ओ थिखादार मावनाय कन्टेक् लानाय हाजिरा मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि ओ खालार खालामनाय प्रटिन मारिनाय बायदि बायदि रोखोमै जोङो ओ गोबां रोखोमनि रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि रांखावरि आरजिनो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोबां ओ गिदिर गिदिर फरायनायनि गेजेर जों जोङो सासे ओ अफिसार गिदिर गिदिर सरखारनि ओ मानसि सरखारनि मानसि बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जाहैनो हायो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सासे इन्सपेक्टर ओ फरायनायनि गेजेरजों सासे इन्सपेक्टर, कालेक्टर, उखिल, आरो ओ पुलिस, आर्मि बायदि बायदिफोरखौ जोङो जाहैनो हायो। ओ लोगोसे फोरोंगिरि बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जाहैनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों। बेनि अनगायैबो ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन राहायै जोङो ओ रांखावरिखौ आरजिनो हाबावो। ओ जेरै टाउन सहरफोराव हा दङब्ला बेफोरावहाय जोङो ओ गिदिर गिदिर ओ बिल्डिं न' बानायनानै जोङो ओ बेफोरावहाय रुम बारा होनाय ओ न' बा रा होनानैबो गोबां ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो गावनि ओ रोंखा राखा आखुफोरखौ देखायनानै जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। जेरै होनोब्ला जोङो गावनि रोंगौथि होननानै बुङोब्ला जोङो फुटबल गेलेनाय ओ क्रिकेट गेलेनाय काबादि गेलेनाय भलिबल गेलनाय ओ बेफोरनि ओ मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै ओ गोजौ थाखोसिम स्टेट लेभेलसिम ओ जेरै स्टेट लेभेलसिम ओ बायदि बायदि लेबेलसिम थांनो हायो। बेनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गोबां रांखावरि मोननो हायो। बेफोरखौ जोङो ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै गोबां सोलायनायखौ ओ नुनो मोनो।
अ नंगौ नंगौ।
गोबां गुबुन गुबुन गुबुन राहायै जोङो दानि मुगाफोरावहाय रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बिजनेस मावनाय बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोङो मैगं थाइगंनि बिजनेस मैगं थाइगं गुबुन हारियावहाय गुबुन जायगायावहाय दैथायहरनाय ओ जेरै ओ गस्ला दखान ओ बायदि बायदिनि सेन्देल दखान लेखा दखान आरो ओ कम्पिउटार दखान मैगं थाइगंनि दखान ओ आरो ओ हलसेल गेलामाल दखान बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गेजेरजोंबो जोङो गोबां ओ रांखावरि आरजिनो हायो। नोंथांनिसिम ओ बे खोथाखौ सावरायनो मोननानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय आंबो नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे जागोन दे